अ नोंथां।
खालामदों?
अ दङ नै नोंथां। नोंथाङालाय?
आंबो नै उन्दुनानै दं ओरैनो।
उम।
ओमफ्राय नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो?
दासान्दि माने मैयाबा दिनैनिफ्रायथ' गरम बन्द' जाहैबाय थ' बेबायदि जेबो खालामनाय जाथ'वाखै। दा खालामनो होननानै सानदोंमोन आङो माने मोनसे डान्स वर्कशपावहाय जयेन जानो होनानै फर्म फिलाप खालाम रेजिसट्रेसन खालामनानै दोननाय जा- दोंमोन बियो अ पास थारिखनिफ्राय जागोन आरो। बेयो आङो क्लासिकेल मोसानाय भारतनि सथ्रिया मोसानायनि सा याव से दान अ वार्कशप लानो-लानायावहाय बा-बाहागो लानो नागिरदों।
औ औ।
बे गरम बोथोरनि बादायावनो आरो नोंथाङालाय गोलोम बो- थोरनि बादायाव मा खालामनो सानदों?
आंथ' बिदि जेबो प्लेन बानायाखै दा नोंथांनि बेफोरबायदि मोनसे अ गरम बन्द'आव लानाय थांखिखौ आं मोजां नुहुरदों। मानो होनोब्ला जोङो गरम बन्द' समाव ओरैनो थास्लायस्लाय माबा मोनसे खामानियाव इनभल्भ जानानै थानाया मोजां। दा नोंथाङा मोसानायाव गोसो गुदुं हिसाबै नोंथाङा मोसानायाव बा मोसानायनि वर्कशपआव बाहागो लानो नागिरदों। बे मोनसे मोजां हाबाफारि होननानै आं सानो आरो। दा नोंथाङा आंखौबो जइेनाव लाफानो हागोन नामा जिहेथु आंबो गरम बन्द'नि सम आंबो मोसानायखौ मोजां मोनो। आं बेबायदि मोनसे प्लेटफर्मसो नागिरदों जाययाव आं माने हाबनानै आंबो बेबायदि खामानिखौ मावनो हागोन।
अ अ अ औ अ हानायाथ' हागोन नोंथां। ओमफ्राय अ नोंथाङा खनसे अ जोंनि जाय रेजिस्ट्रेसन खालामग्रा बिथां बि- थांजों खनसे अ सोंहरनांगोन नोंथाङा। खनसे सोंहरनायोबा बि- थाङा सोनानै होगोन आरो।
औ औ। बेरैनो बे वार्कशपआ ओरैनो
ओरैनो इन्टारमिडयेट स्टेडेनफोरनि थाखाय आरो जाय मानि सिगाङाव बा एसे ओ बे मोसानायखौ बा सथ्रया मोसानायखौ सिगाङाव सोलोंखानाय बिसोर स्टुदेन्टफोरनि थाखाय ओ बेयावहाय माने माने बेसिकनिफ्राय फोरोंनाय जानाय नङा माने डाइरेक्ट माखासे जोङो दडान्स फर्म बा मोसानाय गुबुन गुबुन मोसानायफोरखौ फोरोंनाय जागोन आरो सब। बेयावहाय दान मोनसे जागोन नालाय ओ सप्तासे सप्तासेयावहाय गुबुन गुबुन फोरोंगिरिफोर फैगोन गुबुन गुबुन सत्रनिफ्राय
बिथांमोना गुबुन गुबुन मोसानायखौ फोरोंफैगोन आरो।
औ औ औ। माने बेवहाय गोबां फरायसाफोरबो फैगोन नामा। बेसिबांसो स्टुदेन्ट फोरा। पार्टिसिपेट खालामगोन बायदि नोंनि आइडिया
दा जोंनि बेयावहाय मोनसे वाटसप ग्रुप खुलिदों नालाय। आ बे। जोंनि ग्रुपावहाय ओ इन्टारमेडियेट आरो मोनसे मास्टार्सफोरनि दङ जाय जोबोर गोरोंखा सिगांनिफ्राय रोंखा राखा माखासे। फ्रियावबो दं आरो अ मोननै बाहागोआव बोखावनाय जादों जोंनियाव दासिमावहाय ब्रै सा ब्रैज ब्रैजि जन ओ फरायसाफोरखौ नुनो मोननाय जादों आरो माखासे मास्टारस बा एक्सपार्ट फोरनि माखासे दङ बेवहायबो बेजोंनो समान बा ब्रैजिबा ब्रैजिबासोनि गेजेराव थानो हागौ।
दा बेनि गेजेराव जुदि आंबो रेजिस्टारखौ खालामनो हायो अब्ला मोजां जागोन नङा होमबा नोंथां। जिहेथु जों सानैजों जोबोद गोबाव जाबाय लोगो मोनैया जुदि आंबो बेयाव जइेन जानो हायोब्ला जों सानैजों लोगो मोनगोन मानो होनब्लाथाय नोंथाङाबो बेयाव बेस्टआव थागोन आंबो जुदि गुबुनाव बेस्टआव थागोन बेबायदिबाथ' जों लोगो। मोनलायनायनि स्कपा जोंनाव जानाय नङा। बेखायनो नैबेयावहाय आंबो हाबनो हायोब्ला बा बेयाव आं मुंखौ थिसननो हायोब्ला आं माने गोजोनगोन आरो नोंथांजों आङो लोगो मोनगोन गोसोनि खोथाफोरखौ जों सेयार खालामलायनो हागोन बेयाव जोंनि दोरोङारि मोसानायफोरखौ सोफानाय जानाय नङाना
ओहो नोंथां बेवहाय खालि क्लासिकेल मोसानाय बा सत मोसानायखौल' फोरोंनाय जागोन दोरोङारि मोसानायनिबो माखासे बे ओ लानाय जादों नाथाय जोङो बे जयै नङा आरो। बियो गुबुनै माने आलदा फारसेथिं जागोन
औ औ औ।
उम।
औ औ ओरैनो क्लासिकेल मोसानाया माब माबादि जायो नोंथांनि बायदिब्ला
ओ क्लासिकेल मोसानाया जाहैबाय जायखौ जोङो ओ आबुङै आदब खान्थि बा माखासे ग्रामाटिकेलि माने आदब खान्थिजों मोसानाय जायो जाय मोसानायाव ओ औ गुबुन गुबुन मोनफ्रोम मुद्रानि जोंहा गुबुन गुबुन मुंफोर थायो। ओ बेबायदिनो भारत नातयम काटाक बेफोरबायदिनो जोंनि सथ्रियाबो आसामनि मोनसे बा भारत भारतनि मोनसे क्लासिकेल मोसानाय ओ बे मोसानायाव गुबैयै मोन ओ मोन दजिब्रैथा माथि आखरा जायखौ जोङो आखाइ आथिंनि फाव बा साल'ना जों बेखौ बुंनो हायो। बेयाव दङ ओ बे दजिब्रैथा माथि आखरनि गेजेरजों जोंनो जोङो गुबुन गुबुन सथ्रियानि मोसानाय बा फावथिना बेखौ जोङो ओ दिन्थिनाय जायो।
जेरै कृष्ण मोसानाय ओ नादु भाङि झुमुरा ओ बे बेफोरबायदि मोसानायखौ जोङो ओ ओ बिनि गेजेरजोंनो मोसालांनाय जायो। जायो आरो। नोंथाङा सिगाङाव बिनि सोमोन्दै खोनाखांबायमोन नामा?
खोनानाया आङो खोनादों नाथाय बांद्राय मोजाङै मोनथिनो मोनाखै बेखायनो आङो नोंथाङा जिहेतु बेनिबोथाय एसेब्लाबो सोलोंसा एसेब्लाबो बिनि आइडियाखौ मोनदों बे हिसाबै माने आंबो गोसो जादों बे हिसाबै आं माने सोंहरनाय जाबाय आरो। दा जोंनि बर'नि माखासे मोसानायखौबो क्लासिकेलाव खालामनो हागोन नामा?
ओ नाजायोब्ला माने हागोन नोंथां मानोना ओ जुदि दि मोनसे जोङो डान्स फर्मखौ जोङो क्लासिकेलाव लांनोब्ला बेहा गुबै आबुुङै माखासे ग्रामाटिकेल जोंहा रुल थानांगोन। माने जायखौ जोङो जों जे जाय खौ मोसागोन बे मोसानायाव जोङो थालजों बा जोङो माबा मोनसे ओ जोङो खुगाजों बुंनानै जोङो बेखौ मोसानो हानाय जानांगोन। जेरै ग्राम ग्रामारखौ बुंनानै जोङो मोसानो हानाय जानांगोन। अब्ला जोङो बे मोसानायखौ जोङो क्लासिकेल फर्माव लांनो हागोन आरो। ओ जोङो आथिखालाव जोङो बर'नि मोसानायाव जोङो माखासे जोङो बेसिक खिनिखौ जोङो ग्रामाटिकेल रुल ओ लाबोनायखौ नुनो मोनदों बा जोङो फोरोंनाय जायो ना थाय जोङो बेनि गेजेरजों जोङो आबुङै जों बे खौ ओ आथिखालाव जों क्लासिकेल बुंनो हाया मानोना जोङो ओ अ जोङो मोनफ्रोम मोसानायखौ जोङो ओ जोंनि मोसानाया जोङो दोरोङारि सोलोंबो सोलिबोनाय खुगाजों खुगाजों बा जोङो नायनानै सोलोंबोनाय जायनि जा जाउनाव जोङो दासिमबो जोङो माखासे बेसिक रुलखौ जोङो आथिं आखाइनि फावफोरखौ ल' खालि फोरोंजेनायखौल' जोङो बे ग्रामाटिकेल रुलखौ बाहायनाय मोनो। नाथाय जोङो गुबै मोसानाय बिथिङाव थाङोब्ला जोङो ओ बेखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै आरो दासिमबो।
औ औ औ नोंथां। नोंथांनिफ्राय आं बेफोरबायदि बेसेन गोसा माखासे ओ गियानखौ मोनबाय मानो होनोब्ला आं बेफोरनि बागै बांद्राय मोजाङै मोनथियाखैमोन नोंथाङा जो बोर रोंबायानो माथो
ओ एसे एसे रोंहांबाय नोंथां गोबां माने आंबो माने दासिम उम द' द' दानल' जादों ओ माबाखौ सथ्रिया मोसानाय सोलोंनाया। बिनि थाखायनो एसे मोनथिबाय आरो बेसिक खिनिखौहाय।
औ उनहालागै नोंथाङा गोबां रोंलांगोन बेखौ आङो फोथायबाय आरो नोंथांनि गासिबो लानाय थां खि नोंथाङा जि सोलोंनो लादों सानसे समाव ओहोम गावनि थाखाय न न'खरनि थाखाय आरो हारिनि थाखाय मोनसे मुं लाबोगोन बेखौ आसा खालामबाय। ओरैनो नोंथाङा मा समनिफ्राय लादोंमोन बेखौ
ओ सत्रिया मोसानायखौ?
औ औ नोंथां।
ओ आंनो माने सत्रिया मोसानाय लाजेननाया आं ओ फेब्रुवारिनिफ्रायनो लानाय जादोंमोन।
औ औ बे दाननिनो ना मा बे बोसोरनिनो औ औ
माने आङो औ औ नोंथां
इसिबां मोजां आंनो एक्सप्लेनेसन होनायनि थाखाय उनफ्राव जोङो सम मोनोब्ला सावरायबावनोसै दे
औ जागोन नोंथां
जाखांबायना नोंथां
जाखांबाय नोंथां औ ओंख्रिया दिनै थास' बिबारजों अमा बेदरजोंमोन
अमा बेदरजों औ औ औ नोंथां जोंहाबो दालि बहल दाउदै रुनायमोन आरो
अ गोथावआनो नोंथाङो
आं दा ओरैनो दे बिदिबा उनफ्राव जोङो लोगो मोनलायफिनगोन दे नोंथां बेखिनियावनो जोंनि फन रायलायनायखौ दोनथ'नोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां साबायखर थाखाय नोंथांनिसिमबो न'आवनो दंथ'यो नोंथां
औ औ औ दे दासान्दि बे समाव थाथ'दो बेनिफ्राय नोंथांनि वार्कशपखौ नोङो जागायफिननो हासिगोन आरो
औ जागोन नोंथां औ
औ दे नोंथां